खोनादोंना खोनाया हेल'।
खोनादोंना खोनाया दासो खोनादों।
नेटानो जायालै। जागासिनो। नेटबो जाया कारेन्टबो गैया
बेवाय खारोना आय' नोंस्रा मैया दं दांना मैया मोनायाव?
मोनायावथ' दंमोन।
मोनानिफ्रायसो थांदों।
बेलासियाव थांलाय- फैलाय थांलाय- फैलाय माबाय मोनायाव हैनो
मोनायावबो उ अखा हानायनिफ्राय गैया।
उम। दिनानो मोजां मैया मिथिबाय।
दाबोथ' नों दिननानैथ' जेबो नङाना मोजां -मोजां दिनाव जुदि कारेन्ट थायाबा कन्ट्रल रुम जानायनिफ्रायनो बिदिनो जागा जाबाय।
आरो नों मैया सानाव थादोंबाबो ओइ थांलाय -फैलाय थांलाय- फैलाय।
उ जोंनाव बिदिनो जादों बेलासिनिफ्राय मोनसे मोना सयतना सातासिम थाबाय
हा
ओंखाम जाबाय?
जायाखै। जानसै।
उम।
आनैै मामा अरुनदयनि मामा आदार लिंक बानायनोनो बेखौ बानायहैदों
ओम
मा ओंख्रि?
ओंख्रिया खान्थाल बाथोन मैथाजों थास' बिबार ओमफ्राय मैथा सिख्ला आमफ्राय फानथाव एवनाइ मैया हांसो लांफैदोंना नोंस्रा हांसो हांसो
उम
माजों जाहैखो?
एवबाय ओरैनो
मैया आयु हांसो एवनाय
उम
आलु ना
ओमफ्राय आरो एम्फौ एवबावनाय
हालालै नोंसोरजों
जाबाखि बिदि एबफा बुज्रा बुज्रा जायो ओमफाय
आं मिथियामोनब्रा बे गथ'फ्रा माबा एम्फौ लाबोदों ना मादों
ओम
दाना आंबो जानो लुबैथाखानो नागिरबाय हा?
बिसोरसो लांदों
एम्फौखौ बिसोर बाजाराव लादोंमोन ओम
ए
आंथ' मिथियाना
औ
आरो एम्फौ एवनाया मा खालामखो बे एम्फौखौ खिथु बस'आसै खर' बस'आसै डाइरेक्ट एवबाय मोनायावखायसो जाबाय आं
रोंखाया आमफाय
रोंगौलै माबासो बै गौरि फाग्ला गौरि फैनानै
सानाव मोनबाथ' जालामोन आं । होम?
मानो नाम होननांगौ नोङो?
मालायनि नामखौ मानो होनला बायो
बावफ्लाङो
ए
मालाय दैबानायाव जा ना मोजां मोजां मोनदों
हो?
गथ'फ्रा बोनहैगासिनो नामा
उम
हालथिंगा हालथिंगा बालादद्र खांख्राय सेन सानाया जा मोनसो गारदों।
जोंनाबो मैया बायनानैसो लाखिदों जोङो। बालाबाथि जि मोजां मोजां लाबोदोंमोन बालाबाथ थि ओमफ्राय नास्राय
नासो खोथ' आं बिरात जानो बाथारलै आं बेखौनो बायो।
माख'
नास्रायखौ
नास्राया सायनो दिसथाबथ'' एसे
उम ओ जानोलाय गोथाव।
जानो मोजां।
उम
बालाबाथिफ्राव नों सायनांलाबो
उम
मोजांसो लस गैया। रमान हालां हायो फैगोन ना फैया जाखो खारेना
अ थारै बे अ जोंनाबो जाथ'लाङाखै बानायाखैनो जोंनाव
उम
ए बानायाखैनो खोमा होनदां दाखालिबो फैबावलासोमोन मैयासो हगारदों। बै सासे आबौवा फन हरनानै लिंहरबाय। अ बै माबायाव गामिनि बै ग माइया गायथ'वाखै आलि दानगासिनो बिमाया। हामथारदों उम मानि जों ए एसे माबानांगौ
खामला लेंहर खामला नांगौबा
उम खामला साथाम दङ मैयानिफ्राय दा आरो मैयाव
होमोना रोंनि खारावसो दङ।
बन दाननो
जोंखौ लेंंहरबानो थांगौमोन जों
सोरनिब उम सिलाय मानोथो खास माबानिसै खासि जों माबानिसै।
मानोथो हाजिरा मावो रा
मावनानै देरबोबाय मा मालानिफ्राय आयै रोङाबा माथो
जिराय गोस थोनायफोरखौ सानै साथामसो बेखौ बानाय
उम बाराबुजा नङा बाराबुजा जाहोनो हाया आङो हो थिननांगौ दाबो गायजेनाखै र' उम
दङ मा?
उम
हा मवाबादों
हो
आयोय गरम थारलौ लाजियो अखा हाहांसो जालायबाय अ खारेन्ट फैबागोन बियो
हु मोसौ खायैनांगौमोन दासो सफा दुगैखांबायमोन आं बाय
लेबोखादोमोना
न'आवनो दंमोन बादों
खयथा दं मोसौ?
सा--था
बिमा मानै मानि फिसा माथाम
दा माहाय खानांग दैज्लाङाव?
ओंखायनोथ जारलाथार बियावनो बे बियावनो बे सो।
सोरांबानो बे खानायावनो खास्लायबाय थानाय नामा?
उम जेनोबा आं-आं बैहायसो खाबाय बोरमाथ' लाखायाखै ओरै बोथ्रोद बायथा ओरै बोथ्रोदबाय इसोर जारलादै आरो गाबोन बियो बियावनो खाहैयनिसै
उम आंसो हायो अमा खानाय खाथियावनो' दङ रै हा लांखादों। बेखौनो आंसो हामायनानै खामसालियाव दोनथ'दो नङा आंसो ओरै हाल्फेनानै आंसो होनांखाजोबो दे आं ओंखाम जाग्रोनोनि
खोनाबाय उम उम